हेल' हेल'
हेलौ हेलौ मोजाङै खोनायाखैमोन
अ दा खोनादोंना नोंथां अ
अ खोनाबाय दे
नोंथाङा दा मा खामगासिनो?
ओ दङो आङो ओरैनो जिरायनानै बुंलाय नोंथाङा मानि थाखाय हरदोंमोन
अ नोंथां जों दिनै जोंनि माने हारिमुनि माने ओ अनला ओंख्रि संनायनि बागै माने आं एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो ओ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा जों जोङो बर'नि संनाय जायो
अनला ओंख्रिखौथ' ओ माइरंनिफ्राय बानायनायसै जों माइरंनि गुन्दैनिफ्राय उम ओ ओ गिबियावनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय माइरंखौ जायखि खिजाया माइरं ओमफ्राय जोंदि जोसा माइरं होनो जोसा माइरंखौ मोनोब्ला माने मोदोमसिनो आरो ओमफ्राय ओरैनो नरमेल माइ रंआबो जायो
औ
गिबियावनो माइरंखौ दैयाव सोमग्रोनानै दोननांगौ दसे सम एक घन्टा बा आधा घन्टा इनिफ्राय जेब्ला इयो इसुमान गुरै जायोना इखौ सु नानै जों माइरं सुग्रा खेरखायाव एलखौ दोनथ'नानै दैखो सर'गार होनांगौ आरो एसेमान गोरान गोरान खामनानै गोरानद्राय नङाबाबो जायो जायखिजाया माने दैयाल' एसे राननाय आरो बेनिफ्राय जोङो ओ दिंखि नङाबा उवाल आरो नङाबाबो मिक्सार ग्राइन्डाराव बो बे देनो हायो उम ओमफ्राय देनानै जेब्ला पावदार जागोन बे पावदारखौ अनला ओंख्रि संनायाव बाहायो, ओ गिबियाव नो जोङो दैखौ फुदुंग्रोना लानांगोन ओमफ्राय दैया गोदौवोब्ला बे माइरंनि गुन्दैखौ जोङो इसे इसे हो सारनानै हो नांगौ आरो दैया गोदौफुबाय थानाय समावनो नङाब्ला माने जों खन लागैनो गुन्दैखौ जमा होयोब्ला माने सिङाव ओ
लाथा खानानो नागिरो बे अन गुन्दैया बेनि खायनो इसे इसे होनानै ओ इसे इसे होनांगौ आरो इनिफ्राय माने ओ जोङो गिबियावनो दै गुसुजों गलायना लाग्रोनोबो हायो पावदारखो एनिफ्राय गोदौनाय दैयाव होना होनो हायो आरो बिदिनो दैयाव होखांनायनि उनाव बे दैयाव जों खारै होयो
उम
ओमफ्राय खारै होनानै इदिनो गोदौ होबाय थाबाय ओमफ्राय ओंख्रिखौ थावनो थाखाय जोंथ' संख्रै टेस्टनि थाखाय संख्रै नोङो बेदरफोर होनो गोसोब्लाथाय मस्ला मस्लि होबाय मोदोमनायनि थावनायखौ बाराय होनो बेनिफ्राय जायखि जाया बेदर फोर बेदर होनानै संनो हायो अनलाखौ बेनिफ्राय अनला ओं ग्लिखौ माने जोंनि बर'फोरनि हाबा जानायावबो बाहायो आरो। ओ हाबानि ओ हाथा खुरनाय होनो इयाव ओ खैना गोदाना हो हिन्जाव गोदाना ओ गिबि खेबनि थाखाय जेब्ला हौवानि न'आव ओंख्रि सङो बे अनला ओंख्रिखौ संनानै बयनोबो जाहोनांगौ आरो ओमफ्राय बे औ
आरो मा मा जेनेबा जोंनि फोरबोआवहाय मा मायाव बाहाय
अ अ फोर उम फोरबो बुंङोब्ला जोंङो जेब्ला गिबि खेबनि थाखाय माइरं गोरलैखौ जाग्रोयो माने माइ आबादखौ माव खांनानै माइखो नाखांनानै फार्स्ट टाइम बोसोरनि फार्स्ट टाइम जे ब्ला माइरं गोदान गोरलैखौ जायो होमबानाबो अनला ओंख्रिखौ संनानै जानाय जायो आर'।
औ।
उम। आ नोंथांङाबो एसे खिन्थालाय आंबो गासिखौबो मिथिजोबा।
अ दा नोंथांङा जेरै बुंनाय बायदि जोंनियाबो बिदिनो नोंथां ओ जेनेबा अनला ओंख्रि जों गोबां गावनि आदबजों जानो हायो जेन'बा नों अनला ओंख्रिखौ ओ माने खारैजोंल' जानोबो हाया। बा थावजोंबो जानो हायो दैखौ फुदुंनानै बिदिनो उनावहाय मा होनो बेदरफोरजोंहाय जानो हायो आरो ओ गोसोबायदि जेनेबा दाउ बेदर अमा बेदर जोंबो संनानै जानो हायो माने खारैजोंल' नङा थावजोंबो जानो हायो। इनि उनाव जेनेबा लाइ बिलाइफोरजों जानो हायो मुदुफुल बिबारफोरजों जेरै ओ जेनेबा गोसो बायदि आरोना ओमफाय निजा निजा आदब जोंहाय दा बेफोरनो दा नोंथां बुंनाय बाय दिनो आरो जोंनिखिबो जेनेबा बिदिनो जायो आरो रायजोआवहाय ओंखाम गोरलै जाबा जायो। जेनेबा जमाहाय बिदिनो संनानै ओ बयबो रायजो जोनि ओंखारनानै माने बोथिसे बयबो अनला ओंख्रिजों ओंखाम जायो आरो जोंनि बेहाय। बिदि माने दं आरो दा
ओ नोंथांङा जि बुंदों थावजो आरो खारैजों जानो हायो ओमफ्राय बे खारैखौ माबायसा बानायनाय जायो जों बोरै खारैखौ मोननो हायो बेखौ ओ मिथिगौब्ला बुंलाय।
अ। बुंनो हागोन नोंथां जोंङो खारैखौ ओ थाल लिरनिफ्राय मोनो आरो थालि आथिया थालिरनिफ्राय ओ मा होनो बिनि माबाखौ दिहुननानै मा होनो मादाखौ जेनेबा दानख'ना नाय फोराननाय जायो आरो सान्दुंङाव जेब्ला फोराननानै रानगोन अ ल्बाहाय खौ अरजों सावनानै बिनि ओ हांगारखौ माने बानायनाय जायो आरो जोङो खारै महराव माबायो आरो। बेखौ दैजोंहाइ उनाउहाइ औ मोनसे बासनआउ लाना नानै दै होनानै सरनानै बिनि गनाय गोग्गो दैखौ जोङो माने खारै महराव जों जानो हायो आरो बेखौ।
उम उम उम।
ओ नोंथाङा जेरै खारैनि ओ थालिरनिफ्राय खारैखौ बानायो होनना बुं बुंदों आं आरो खारैखौ थालिरनि अनगायैबो गुबुन ओ गुबुन मैगं माने बिफांनि फ्रायबो बानायनाय नुदों जेरै जोंनि ओ मैदुफुल बिफां बेनिफ्रायबो माने बे बिफांखौ दानफायनानै फोराननानै सावनानै जेरै थालिर बिफांनिफ्राय फ्राय बानायो बेबायदिनो सावनानै बिनि गुन्दैनिफ्राय जि हांगार ओंखारो बे हा हांगारनिफ्रायबो खारैखौ बानायनाय आं नुनो मोनदो आरो।
औ औ जायगा जायगा बिदि बानायो नोंगौ औ।
ओं।
ओ बिदिनो जेरै- खारै बानायनाया आलादा जायो। ओ नो बेलेग ओंख्रिफोर आरो नोंथांमोननिखि मा मा जाब बावनाय जायो खिन्था हायोबा।
जोंनिखिथ' गासिबो ओंख्रिखौनो जानाय जायोआनो दे। मानो होनबा दा जोंनाथ' बर'आव बांसिन खारैफोरखौनो माने संनाय जायो जे जेनेबा आलासिफोर फैबा जेरै अनला ओंख्रि दाउ अनलाजों दाउ ओ सबाय। सबायजों अमा बिदि संनानै बांसिनानो खारै होनाय जायो आरो। ना खारैजोंहाय माने ओंख्रिफोरखौ संनाय जायो आरो माने थावबो सङो थेवबो खारैखौ माने संनाय जायो आरो अनला ओंख्रिफोर बांसिन होनाय जायो आरो माने आलासि फोर फैबाथाय सबाय बिदि ओमफाय जानायाथ' गासिबो ओंख्रिखौनो जायो आथिखालावथ' बाजारावनो गासिब बो मोनो नालाय ओरैनोथ' आथिखालाव। ओरै ओमफाय खारौ खान्दैफोर एवनानै जानाय जायो आरो। ओ।
अ दे खार'खानदाय माने मा नोंथाङा जि मोजाङै खिन्थालाय आं मिथिया माने।
खार' खान्दायखौ माने बर'आव बे आं मा होननानै फोरमायगोन दा मा मा नोंसोरखि मा होननानै फिथाइ नङा बे खार' खान्दाय बि बार माने बिबारसो बियो।
माबायसा जायो बेखौ।
गेयाव गुबुन गुबुन जायगायाव बेलेग बेलेग नामजों बुङो खिन्थु जोंनि बेहाय खार' खान
औ।
अ'-अ'।
उम।
आगानफोर होनानै। दानस सिनि जायगा बे-बे खान्दायखौ। माने बिनि बिलाइखौ एम्फौ मान ए मा एम्फौआबो जानो हायो आरो जोंनि जे बद थाय जाबा इ बिलाइजों। ओइ इन्दि बिलाइ जायो जे लाथा एम्फौ बिदिखौबो जायो आरोना बे लाहा एम्फौआ माने बिनि खार' खान्दायनि बिलाइखौ।